औ हेलौ
औ खोनादों नां
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नै खोनादों औ।
औ खोनादों खोनादों नोंथां। अब्ला नोंथां नोंथाङा फ्रिना नोंथां दा?
औ आं दा फ्रियैनो दं नोंथां औ।
औ नोंथाङा आङो जोंनि गोदो-गोदायनि ना हमनाय बर' हारिनि आरो दानि मा माबादि सोलायखो बेफोरनि सायावसो सावरायनो थाखाय फन हरनाय जादों नोंथां।
ए बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां। बिदिबा सावरायसै नामा नोंनो जागायजेनदों नामा नोंथां।
औ नोंथां जागोन नोंथां। ओ जोंनि बर' हारिनि बा जोंनि आबै आजौनि ना हमनाय आदब खायदा फोरखौ बुङोब्ला नोंथाङ गोबाव गोलाव बुंनांगौ जायो। जेरै बुंनो थाङोब्ला गोदो जेरै जोंनि ओ ना हमना हमनो थाङोब्ला जेब्ला जेनेबा जोंनि आबै आजौमोन बा जोंनि गोदो गोदायनि रायजो जानाय सुबुंफोरा मानसिब्ला दैमाफोराव बा गिलोफोराव ना हमनो थाङोब्ला जेरै जेखाइ खबाइ लानानै थाङोमोन आइजोफोरा। नङा होमबा नोंथां आरो जेरै ओ हौवाफोरा ना हमनो थाङोब्ला जेफोरखौ लानानै थाङोमोन नङा होनबा नोंथां आरो जेरै आरो मा खासे आरब खायदाफोर दं जेरै जेनेबा जों बुरुं बुरुं होनना बुंनो नोंथां सेन सानाय।
औ नंगौ नोंथां औ।
सानाय होनना बुङो। जेरै सेनफोरखौहाय औ बुरुंबो होनो नोंथां ओ जेरै बेफोर सेन सानायफोरखौ जेब्ला दैज्लां बोथोर फैयैनि सिगां जांनो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जोंनि मा खालामोमोन जोंनि बे आबै-आबौमोना सिगां समावनो मा बेफोरखौ बानायनानै लाग्रोयोमोन आरो। नङा नोंथां जेरै मोनसे बुरुं बानायनो थाखाय जोंनो गोबां औवानि नां गोनांथि जायो नङा नोंथां जेरै औवा खाथिफोर सैनानै बा दिरुंफोरखौ रेदि खालामनानै अखा हानायनि सिगांनो बेफोरखौ रेडि खालामना लायोमोन आरो। नङा होमबा नोंथां जेरै मोनसे बुरुं बा सेन बानायनो थाखाय ओ औवा खाथिफोर नांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
फिसा फिसा फिसा सैनानै लानानै बेखौ मा खालामो ओरै जिंजों जोंजोंबो जंब्लिद आरो ओरै सिगांजोंबो जंब्लिद गेजेराव बुदांदां उदै बायदि बानाया नङा होमबा बानायनाय जायो ना नोंथां औ बेबायदि बा नानै लायोमोन आरो जेरै खखा होनना बुङो ना नोंथां ख'खा सानाय बेफोरखौबो औवाफोरखौ जेरै दानख्रुबनानै। सिगां मोखांजोंहाय गुवार खालामनानै। खितुउनजों जंब्लिब्लिद खालामनाय जायोमोन नङामोन नोंथां।
औ नांगौ नोंथा औ।
मा खालामो जेब्ला बैसाग दाननि दै जावरायनाय सिगां सि गां बेफोर गासिबो जिनिसा रेदि जायोमोन नङा होमबा नोंथां जेब्ला बैसाग दाननि सिमब्रेनाय बार बारनाय आरो अखा हानाय। बेबोथ। बोथोर सौफैनाय लोगो लोगो जेब्ला दुब्लिफोराव बा दैमाफोराव। दैया जेब्ला थायो नङा होमबा नोंथां हाखर हालाफोराव जेब्ला दैफोरा बुङो अब्ला ना ना बालाबाथिया ना नास्राय। बेफोरनि दावनायखौ जेब्ला नाय-नायनानै नङा होमबा। बेफोर माबाफोरखौ खखाफोरखौ बा सेनफोरखौ सायोमोन आरो। नङा होमबा जोंनि बै समनि। बै समनि जोंनि आबै आबौमोना। नाथाय दिनै। दिनैबो बेफोरखौ सानायखौ नुनो मोनो नोंथां नङा होमबा जोंनि दाब दाब ओनसोलफोराव बेफोरखौ दाबो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आरो मोनसे मोनसेबावा जाहैबाय नोंथां जेरै ओ बैसागनि सिगां सिगां सावन बाद द्र नि सिगां सिगां नङा होमबा नोंथां बै बोथोर फुस माग फुस माग फागुन बेफोर फागुन सैट्र ट्र' बेफोरावनो मा खालामनाय जायोमोन नोंथां ओ मा होनना बुङोमोनलाय बे खौ उम जान बानायनायखौ मिथियो ना
जान ना
जान बानायनायखौ नोंथां औ आलि खोनाय बायदिया नोंथां औ बान्दो बानायनाया। बान्दो बेफोर औ। फागुन फागुन मासफोरावनो बेफोरखौ अखा हायैनि सिगांनो बेफोरखौ गोदोनि मानसिफोरा मा खालामो। खालामोमोन नोंथां मोनसे बान्दो खोनानै बेफोरखौ जान बानायोमोन आरो।
अ बानायना लाखायोमोन।
औ नोंथां जेरै बैसागनि सिगां सिगां आरो बैसागनि अखा हानायनि सिगां मानो होनबा बैसाग हाबाथ' जाबाथ' अखा हायो नालाय। नोंथां बे जानायनि सिगां सिगां बेफोर नाफोरखौ हमनाय। हुदा दंमोन आरो सेन सानानै सेनावहाय जेरै गोबां रोखोमनि ना मोनो जेरै नास्राय गोरि थथा आरो आरो ना बालाबाथिया फिथिख्रि खावै नङा होमबा मागुर खुसिया। बारलि बेफोर नाफोरखौ सेनफोराव मोननाय जायोमोन आरो ओमफाय बेफोर नाफोरखौनो जोंनि मानसिफोरा फानोमोन आरो आरो गोबां। ना मोनोब्ला मा खालामोमोन नोंथां बेफोरखौनो नाफाम देबो देनाय जायोमोन। जोंनि मानसिफोरा नाफाम। देनानै बेफोरखौनो फानोमोन नङा होमबा नोंथां। फाननानै बेफोरखौनो संख्रि, फानलु, थाव। बायनानै बेफोरखौ जायोमोन आरो नङा होमबा गोदोनि सुबुंफोरा औ। आरो गोबां दंबावो नोंथां जेरै आं दसे दहाय होननाय बायदि जेखाइ फोर नङा होमबा जेखायफोरखौबो जोंनि ओ आबौमोनानो बा जोंनि गोदोनि मानसिफोरानो बेफोरखौ हेबोमोन नङा' होमबा नोंथां औ बेफोरखौ न'आवनो हेबनानै न'आवनो रेडि खालामनानै लाखायोमोन आरो। औ नोंथां दा नोंथाङाबो नोंनि मोनदांथि आरो नोंनि साननाय बादि आरो नों नुबोनाय‌‌ बा नों मिथिबोनाय नोंथाङा माबायदि मोन ना नाफोरखौ बोरै हमनानै जायोमोन नोंसोनि ओनसोलाव बा नोंनि मिथ मोनथिनायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन औ।
औ नोंथाङा एसे
औ ओ नोंथाङानो गोबां बाथ्राखौ बुंलां खाबाय जिहेथु जेरै गोदोनि दिनाव माबायदि ना हमोमोन बर' फोरा आरो दा माबायदि हमो आरो माब्रै हमो माजों हमो आरो हमनो थाखाय माबायदि साखा फारा जायो मा समनिफ्राय जागायजेनो नोंथाङा बुं बुंनो थाङोब्ला ओ जोबोद सुंद' समनि गेजेरावनो गोबां बाथ्राखौ फोरमायनानै होलांबाय आरो ना। दा बेनि थाखायनो नोंथांखौ साबायखर होदों गिबियावनो आरोबाव दा आङो फंनैसो बिनिनि सायावनो साबसिन होननानै एसे ओ बुंनो सानबावदों आरो। ना जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि गोदोनि दिनावहाय जोंना ओ खखा बा जेखाइफोरजों हिनजावफ्रा आरो बेबायदिनो सेनजों हवाफ्रा ऐ बेबायदिनो आरोबाव जे सारनानैबो नाखौ जेरै नागिरनानै जायोमोन। ओ बुंनो थाङोब्ला दानि जुगावबो जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो ओ गोबां मानसिफोरा सु ख'खा सानानै बा सेन सानानै बेबायदिनो आरोबाव दानिया फासिबो ससे फासि खानानै आरो आइजोफोराबो थिग बेबायदियैनो जेखायजों गुरनानै ना लायनायखौ नुनो मोनो आरो। जिहेथु बियो जोंनि मोनसे हारिमु बायदिसो जाबाय नालाय। जोंनि मोनसे कालसार बायदि जानानै थाबाय बर' हारिनि। दा बर'फ्रा बेखौ एखेबारे बावगारनानै बे खामानिखौ मावालासिनो थानो हाया आरो। माने ना अमालासिनो थानो मोजां मोना। बर'फ्रा ना हमनानै मोजां मोनो आरो हमनानै बेखौहाय गावनो जानानै मोजां मोनो। बुंनो थाङोब्ला गोदोनि ना
हमनायनि गुबै जाहोनानोमोन खि बिसोरो ना हमनानै बेखौ फाननानै गावसोरनि संसारखौ दैदेनलांनो हानाय गावसोरनो नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसाद फोर गाननाय जोमनाय। बा संसार जानायाव गोनां जानाय माखासे गाननाय जोमनायफोर। आरोबाव जानाय लोंनायफोर बेफोरखौ जाहाथे बायनो हायो बेफोरनि थाखाय बै थांखि जनि बिसोरो गमामायै नाखौ हमनानै लायोमोन आरो आरो बेखौ फाननानै हाथाय बाजाराव बेनिफ्राय रां आरजिनो हायोमोन।
बिनिफ्राय ओ बिसोरो बैफोर खामानिखौ गोबां रोखोमै मावबोदोंमोन जेरै ना हमनायखौहाय सोर माबा गोदोनि दिनाव बांसिन नुनो मोनो जोङो ना सारनाय बे फुख्रिखौ थेनानै सारनायखौ होनदों आरो। औ।
औ नंगौ‌।
औ मोनफ्रोमबो जायगायावनो बा गामिफ्रावनो मामोन गोदोहाय जाम्फै दंग'फोर थायोमोन आरो बिरादनो। ओमफ्राय बिदिनो गबा दहेरबारि आरोब बेबायदिनो बबावबा ओ साराफोर मानि। दै नागारना गालांनाय दैमा फिसा फिसाफोरनि ओ बे बेबायदि फख्रि बायदि बिलोफोर थायोमोन आरो। दा बे बिलोफोरखौ मानसिफोरा मा खालामोमोन आंलि सोनानै लानानै बेखौ सारोमोन आखाइजों जोङो उन्दै उन्दैबा नुदों मानि गामलाजों मानसिफोरा बेबायदिनो दै खौहाय एखेबारे फुंनिफ्रायनो सारनानै बेलासिसिमहाला बेै सारोमोन आरो गामला गंसे जोंनो सारै सारै हारनानै बेलासियाव जेब्ला दैया सेमलांजोबो रानजोबो अब्ला ना हमोमोन आरो। बेबायदि गोबां खस्थ' खालामनानै औ ना सारनायखौबो जों नुबोदों बेबायदिनो अबेबा जाम्फैफ्रावबो जाम्फैया जेब्ला मेसें बोथोराव रानलाङो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दैया रानजोबा आरो नङाबा एखमबा दै रानाबा बबेबा जायगायाव जुदि स्लुइ स गेटखौहाय बन्द' खालामनानै दोनथ'योबा। बे समावहाय दैया खम जायो नालाय बे समाव बिसोरो बे जाम्फैखौहाय फिसा फिसा बाहागोआव खेथेनानै बेखौ सारोमोन आरो सारनानै बिनिफ्राय गोबां ना मोननो हायोमोन गोदोनि दिनावथ' नोंथां मोनथिखायो नाया एखेबारे जोबनो गैयै जेराव मोनो बयावनो दंलाबायथारोमोन औ जाम्फै फिसायानो होन बा बबेबा गि जि दैमायानो होन नाजों नामोन आरो गोदोनि दिनावहाय ओ सारबानो मोनो नोंङो सेन साबानो नाङोमोन सेनफामानि खबायाइफामानि आरो बबेनिफ्राय नोङो जे सारनो थाङोबा जियाव खेबसे सारगासेयावनो एखेबारे से फवा गाहाम मोनोमोन बेबायदि हालोदमोन आरो बै समावहाय बेबायदिनो बर'फ्रा गोबां रोखोमनि ना सारोमोन ओ बिदिनो जोङो नुबोदों जे सारनायखौबो जे सारनाया फ्राय गोदोथारनि दिनावहाय जोङो बांसिन नुनो मोनोमोन दानि रुजुनायाव खारन दानि जुगावथ' नुनो थाङो गामिसि ल' माखासे दै गोनां ओनसोलनि रायजोफोरा बा सुबुंफोराहाय मानि बे जेखौहाय गावसोरनो आखाइजों बानायनानै लानानै सारो आरो। सोरबाबो बायनानै सारो आरो दानि जुगावहाय फ्राय खखा होननाय बुस्थुखौ नुनो थांलियालाय गोदोनि दिनाव जेरैबायदि दा बिराद खम जाबाय आरो दानिया सेनखौ नुयो एसे एनै मानि खखा हेबग्रा बा सेन बानायग्रा मानसिफ्रा खमायलांबाय नालाय नों बुंनाय बायदि गोदोनि दिनावथ' बानायोमोन गावसोरनो खिन्थु दाना बानाय रोंला रावबो बे आखाइ बिद्दायाव गैला आर ना रावबो दानिया मा खालामो बे जेजों सारो आरो मोनसेया जाहैबाय फासि बायो हाथायावहाय बेखौ सानानै ना बुथुमो लोगोसे हिनजावफोराबो औ जेखाइजों ना गुरो
औ नोंथां। जोंहा दा बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होनबा नोंथां औ। जोंहा समाबो जाबायमोन नोंथां। औ नोंगौ नोंथां आं नोंथांजों रायजायनानै गोबां मिथिनो मोनबाय
औ नोंथां आंबो नोंथांजों औ रायज्लायनानै जोबोद औ गोजोननाय मोनदों दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै दोन्थ'लायनोसै बिदिब्ला दिनै ना।
गोजोन्थाव नोंथां।